नोंथां।
अ नोंथां बुं नोंथां।
थोखौ खोनानो मोनाय जायाखै
अ नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा एस
नोंथां औ नोंथां दासो खोनानो मोनदों। औ नोंथां खोनादों।
औ औ। खोनादोंना नोंथाङा? अ आं दा ओरैनो दङ नोंथां।
औ।
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथां।
औ
नोंथाङालाय न'आव ओ जानाय लोंनायनि जगार खालामथ'गोन ना खालामथ'वाखै
अ बेखौ आङो दसेनि उनावसो खालामगोन नोंथां
अ
औ
संगोन नोंथां
अ आंथ ओंख्रिखौ दिनै नारजिजों अमाखौनो संनो सानदों नोंथां
औ बा माथो गोथावानो नोंथां
औ जोबोद गोथाव जायो नोंथां
औ गोथावालाय गोथाव नारजिजों अमा बिराद गोथाव जायो
औ औ नोंथाङाबो जाफेरबाय नामा मालाबा
ए जाबाय नोंथां जानायालाय ओमबाबो जोंहा नआव अमा बेदर जों जाया नालाय बांद्राय मोनजालाय लाङा अमाखौ
औ औ नंगौ नामा नोंथां
औ बांसिन बयलारजों जानाय जायो आरो
अ नोंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां
अ जोबोद गोथाव जायो माब्लाबा जोंनावहाय जानो फैनो हागोन नोंथाङा
जायैगोन दे नोंथां
औ औ जोंनाव नारजियाबो गोबां दंखायो नोंथां
औ नोंथांमोना होनबा फाथो गायदों आरोना
औ औ नोंथां नंगौ ओं
मोजां नोंथां मोजां नफ्रावनो इदि फोनानै लानांगौ होनब्लासो बायलायलायनाङा
औ औ मालायनाव लायनो नाङै बायदि बुरजा फोनानै लाखादों नोंथां
न'खरफोराव मोजां ना नोंथां
औ औ मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथांमोनहा गायनाय फुनाया जोब्बाय
जोबथवाखै नोंथां दासो सुरु जाहांदों
ओं नोंथां
औ
नोंथां मोननिथिं ओ बैथोरालाय माबायदि
बोथोराथ बुंनोनो नाङा नोंथां ओरैबादि गरम माने रायलाय जाखाया आरो दिनैथ माय गायनायाव बेवहाय ओरैबादि गरम जादों बिखुङानो गावब्राहां गावब्राहां जाखादों नोंथां
ओं नोंथाङा दिनै माय गायगोना गायाखै
गायदों नोंथां गायदों
गायदों
औ औ
ओं आंबो नै दहाय न खाथियावनो बिमायं जानायनि नखराव गायहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो फुं समावलाय सान्दुं दुङाखैमोन ना ओमफ्राय बिदिनो सानसुथिर जरावसो बिराद सान गोसा दुंबाय दै गांबाय गरम मोनबाय बाय मेंनाय मोनबाय माइखौनो गायबोजोबनो हायासै नोंथां मेंनाय जोंनो
अह गरमावथ आरो बारा गायनो हाखाया नोंथां
रां बिदिनो जा जाबाय।
औ
जाहा जाहाथ' माइ गाय खांबाबो दै लामा दं नालाय दै लामाखौ नै बेलासियाव गायनां लायबाय आरोबाव। थां नोंथांनि माथोफोरखौ हमनो मोनाखै। नोंदां नोंथां खोनायाखै